नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
फ्रियैनो दं।
अब्ला जों गुबुन मोनसे आयदायाव सावरायनोसै नङा होनबा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
नोंथाङाथ मिथिखादौ जे जोंनि बर'निनो मोनसे दोरोङारि हाबा।
औ नंगौ। औ
ओ बे जि दानायखौ मा मा जिखौ जों दायो आरो माबायदियै ओ गिबियाव खुन्दुंखौ बोरै बाहायनानै बोरै जि दा जिनि महर होयो बेखौ नोंथाङा सुंदयै फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन। जि दानाय होनबाथ जोंनिया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नङा होमबा बे खाम हाबाया खामानिया?
औ
गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ मोननि समनिफ्रायनो बेफोरखौ मावबोगासिनो दं आ रो बेफोरजोंनो बिदिनो नआवनो थानानै मावनानै रां आरजिबोगासिनो दं आरो। बुंनो थाङोबाथ गोदोनिफ्राय दासिमाव नायबाथ एसे सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय आरो। गोदोनि समावहाय बांसिन खस्थ जायोमोन आरो जि दानाया। दानि समावथ गोदान गोदान मेचिनफोर ओंखारबायना बेफोरजोंनो दानानै सानसेयावनो हाजार हाजार दिहुनो आ रो गोदोनियाथ जोंनिया आखाइजों दायोमोन नालाय साननै सानथाम नांगौमोन आरो गांसे जिखौ दानो थाखाय गिबियावनो जोंनिया जि दानाय होनबा जोङो जिखौ बाजारनिफ्राय खुन्दुंखौ बायना लाबोग्रोयो आरोना
औ
बिनि उनावहाय जोङो सानानै लायो जन्थ जन्थरावहाय सानानै लायो बिदिनो बबिनफ्रावहाय सानानै खुन्दुंखौ ला सिगोन बिनि उनावहाय नोङो लामाफ्रावहाय सोंनाय जायो आरो। दानियाथ' मेसिनावहायनो सो सोङो आरो सानसेयावनो हाजार हाजार सोंनो हायो आरो मेसिनावहाय। मेसिन ओंखारबायना दानियाथ' गोदान गोदान जोंनिया गोदान मुगा जाबायना नालाय कम्पिउटार जुग जाबाय नालाय दानिया मेसिनफोरजोंनो मावसै आरो बिदिखौ। गोदोनि गोदोनि समाव जोंनिया बेफोरबायदिनो सानानै लामाफ्रावहाय इदिनो गुवार गोलाव जायगाफ्रावहाय सोंनानै बेफोरखौ सोंखांबाथाय खाय खांनानै बिदिनो नोङो मा आगर जागोन बेफोरनि आगरफोरखौ होबाय। नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ जोंनिया आगरा गोबां रोखोमनि दं। जेरै बिदिनो हाजो आगर फारौ मेगन, बिबार आगर बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि आगर दं नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ।
औ।
बेफोरबायदि आगर होनानै जोंना जि दानोबाथाय जोंनिया मेइनानो जाहैबाय थाट नांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ।
टाद आरो खुन्था नांगौ खुन्था थंब्रै गायोना जायखौ जों साल खुन्था होनो बेफोरखौ जोङो औवानिफ्राय नङाबा गय बिफांनिफ्राय नङाबा दंफांनि बाथामफोर थखथाफोर हानाया बेफोरजों बानाय जायो आरो जायखौ जों साल खुन्था होनो आरो जि दानायाव जोंना माखु नांगौ मुस्रा नांगौ। बेफोरबायदि बुस्थुफोर नांगौ आरो आगर फोर होनो इदिनो नोङो औवानि फिसा फिसा इस्केल बानायना लायो आरो जोंनिया आगर लायै आगर नालाय
औ नंगौ।
आरो जोंनियाथ' नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ जोंनिया जिया गोबां रोखोमनि दं। जेरै नोङो दख'ना दख'नायानो होन गामसा मसायानो होन जोंनि बर'नि ड्रेस नङा होमबा नोंथां? आर'नाय होन फालि होन बेफोरखौ जोङो बांसिन दानाय नुयो आरो। दानियाथ' जोंनिया बारा दानै बेफोरबायदि बांद्राय खस्थ स्थ खालामनायखौ नुनो मोनला दानिया जोंनिया गोदान मुगा जाबाय नालाय गोदोनिफ्राय सानना नायबा नोंथाङाबो मिथिखासिगौ जोंनिया बेफोर बायदि दखनाफोरखौ जों बाजारफ्रावनो गोबां गोदान गोदान ब्रेन्डफोरनि मोनसै आरो बांसिनानो बेफोरबायदिखौ बायनायखौ नुसै आरो आरो जोंनिया गोबां गोबां खालार होनानै बेफोर जिफोरखौ दायो आरो गुबुन गुबुन कालार फोरनि गुबुन गुबुन आगर होनानै दानायखौ नुयो आर आरो दानियाथ मेसिनफ्रावनो जोङो बांसिन दानाय नुयो आरो गिदिर गिदिर जेरै इन्दास्ट्रिफोर खुलिबायना? बेफोरावहाय दानायखौ बांसिन नुयो आरो गोदोनि फाय साननानै दासि सिमाव नायबाथ जोंनिया एसे आखाइजों जि दानायफ्रा एसे खमायबोबाय आरो सोलायबोबाय। मानोना एसे खस्थसिन जायो नालाय। इजिसिन थाब जासि फिनायखौ लुबैबाय आरो मानसिफ्रा
औ
नो आरो नोंथांमोनथिं बेफोरबायदि सालखुन्था गायनानै जि दायोना मेचिनजों दायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ जोंनि जोंनि गामि एबा गामि ओनसोलावथ बांसिनानो
औ
ओस साल खुन्था गायनानै गान्दैयाव खुन्दुं नानै नआवनो दानाय जायो। उम बिदि दोरोङारि मेसिंफोराव दानायखौ जेनेबा जों दखनाफोरखौलसो बांसिन गाननाय जायो।
औ
गायै माखासे ओ हौवासाफोरनि थाखाय गामस सा आरो आरनाइ बिहु फालि बेफोर जोङो नआवनो दानाय जायो बिनि अन गायैबो जोङो ओ गालेबो दानाय जायो गुबुन
गुबुन जाथिफोरनि
गुबुन जाथिफोरनि ओं गोबां रोखोमनि ओ मोदोम गं जे आगर आरो सेम्फुल माने बेफोरखौ जोङो दानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथांर बुंनाया थारैनो
औ ओ नोंथांमोन नोंथाङा जे बुं दों ओ मिसिनजों जि दानायखौ बांसिन गानो होननानै अब्ला ओ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों बे मेसिनजों दानाय जिया जोरसिनो ना नआवहाय गाव आखाइजों दानाय जियासो जोरसिनो
औ नोंथां बुंनाया थारैनो जोंनिया मेसिनजों मेसिनजों दानायखौसो बांसिन गानो नालाय दानिया बेफोर नआव दानाय बेखौ जोंनिया बांद्राय खस्थ जायो होननानै माने समनिबो आंखाल जायोना दानिया टाइमजों लोगोसे खारफायो मानसिफ्रा
औ
खामानियाव बेस्थ थायोना मानसिफोरा दानिया रावबो ओरैनो थाला नाला नालाय ओंखायनो जोंनिया बिदिनो मेसिनजों दानायखौ बाजारफ्रावहाय बांसिन गाननायखौ नुसै आरो बुंनो थाङोबाथ नोंथां बिथाङा जे बुंदों जे मेसिनजों दानाया जोरसिनो ना नआव दानाया जोरसिनो होनदों जोंनि ननियाव थ मिथिनायावथ जोङो गानबोनो मोननाय बायदिबाथ जों नआव दानाया बांसिन जोरो आरो मानोना जों आखाइजोंनो आराम गोजो गोजो दांस्रा दांस्रा नायै नायै दानाय जायो नालाय। गोजो गोजोनो रा फोद गोरानो दानाय जायो नालाय बे ननिया जोरसिनो आरो। मानो होनबा मेसि नाव दानाया जोंनिया फाटला फाटला गोबा गोबा बा जायो आरो बियो मेसिनजों नालाय थाब थाब थाबनो सानसेयावनो हाजार हाजार दायो नालाय बियो मेसिननिया बारा जोरनो नागिरा आरो सुबानो खोनसे गाननानै सुबानो थाब गाज्रि जायो आरो नआवथ जोङो औ।
खालारफोराबो थाब खारो नङा होनबा नोंथां।
औ थाब खारो थाब बोराइ जायो आरो थाब गाज्रि जायो। थाब जियो आरो। गानजानो नो नागिरा। नआव दानाया जोंनिया साबसिन जायो आरो। गाननो
अब्ला नोंथांमोननि जाय बेवहाय नआव दानाय जिनिख्रुइ जिनि बेसेना बांसिन ना मिसिनाव दानाय जिनि बेसेना बांसिन?
औ नोंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो जोंनिया जोंनिथिंजायथ आखाइजों दानाय मोननो नागिरला नालाय जोंनिया आखाइजों दानायखौ बयबो नागिरो माने मानो होनबा आखायजों दानाया बांसिन जोरसिनो ना नालाय बेखायनो जों दानायखौ नायगिरसोयो आरो बेखायनो। मोननो थांनो नागिरा नालाय। बियो जोरसिनो नालाय ओंखायनो आखाइजों दानाया जोंनिया दामा बांसिन जायो आरो। मेसिनजों दानाया एसे खम जायो आरो। आरो नोंथां मोनथिंजायलाय माबोरै आखायजों दानायखौ बांसिन गानो ना मेचिनजों दानायखौ बांसिन गानो?
ओ जोंनियावथ
औ
मेसिनजों दानायखौ जोङो जेब्ला अबबा फानसन फुजाफोर जायो
औ औ नंगौ नोंथां
गाननो थाखाय बायनाय जायो आरो बैसागु फोरावहाय जोङो नआवनो ओ दख'ना गोमो बिदनगा आरो आरनाइ जोमग्रा गामसा बायदिसिना जोङो दानानै नआवनो बानायनानै गाननाय
औ माने गोबां रोखोमनि आग गरबो होनो हाबाय ओरैनो प्लेनबो दानो हाबाय आरोना ओ
ट्रेडिसनेल मोनसे ओ हारि मोसा हानाय थिग बेबायदिनो जोंबो आखाइजोंनो दानानै ट्रेडिसन नाल ड्रेसखौहाय बानायनानै गाननाय जायोनो
औ नंगौ नंगौ नोंथां होननाया थारैनो
आरो हाथाय बाजाराव फाननायाबोथ' ओ बेसेना बांबाय
औ बांबोगासिनो मानोना इउस खालामनाया गाननाया बांसिननिफ्राय बांसिन जागासिनो दं नालाय।
औ
बेफोरनि थाखायनो बांगासिनो दं आरो
औ
औ दा हाथाय बाजारावथ जों गोबां रोखोमनि दखनाफोर नुसै नङा होमबा नों थां गोबां रोखोमनि गोबां नाम लानाय ब्रेन्डफोरनि नाम बेफोरखौ जोङो गोबां नुसै आरो ब्रेन्ड लायै ब्रेन्ड आलदा आलदा आगरफ्राबो आलदा आलदा जिफ्राबो आलदा आलदा बेफोरखौ नुसै नङा होमबा नोंथां औ होमबाथ जोङो गोबां सावरायबोबाय जि दानायनि सो खोनादो नोंथां जिखौ बोरै दायो माबोरै बेफोरनि सो सोमोन्दो जों सुंदयैबाबो एसे सानैजों सावरायबोबाय नो
औ नोंथां अब्ला आंबो नोंथांनि जाय ओ ङारि मिसिनजों दानाय आरो न दानाय जिनि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय।
नोंथां
नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय सुंद यैबाबो आंनो फोरमायना होनायनि था
औ जोंना समाबो जाबाय नोंथां ओ औ दे